औ हेल'
गोजोन मोनबिलिनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय गोजोनथों होननांगौ ना मानांगौ
खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मा खालामदों? आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो नै माबा सिलायाव ओरै एसे बारादां ओरैनो था माबानो नागिरदोंमोन न अ माबा सोंनाय दोंमोना मा बाथ्रा सोंनो नागिरदों नोंथाङा जेनेबा आं मिथिनो हागोन नामा मिथि हागोन गोदोहाय हाबाखौ माबायदि थुङोमोन बेनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा? अ खोन्थानायाथ' खोन्थानो हागोन नोंथाङा। नोंथांनो जेनेबा आं जा मोनसे नोंथांनो खोन्थानोसै ओमफफ्राय आं एसे जेनेबा माखासे मोनथियैफोरखौबो नोंथाङा बुंदो फोरमायदो जेनेबा नोंथांनिफ्रायबो माखासे मोनथिनो मोनथिनो मोननाय आं बेखौ औ औ औ माने आं मोनथिगौ नों मोनथिनाय नों मिथिगौ आं मोनथिनाय ना औ ओ माने ओ मा होनदों बे बुस्थुआ जोङो रायलायलायनानैसो जों गियान मोनोना आं मोनथिगौ नों नों नों मोनथिनाय नों मोनथिनायखौ आंनो हरनाय बेजोंसो मा होनदों गियाना बाङोना नोंथां औ औ दे बिदिब्लालाय खोनासंना लादो हाबा होननानै मिथिबाथ' जोङो मिथिखायो जेनेबा नोंबो आंबो जोङो जोंनि बयनिबो लाइफआव मबा जोंनि बयनिबो जिउआव जों सानसे नङा सानसे फैखायो एबा मोनखायो औ माने जुलि होननाय बुस्थुआ जोङो। जों बैसो जानाय लोगो लोगोनो जोङो संसारनि माया। ना बियो औ माने बेजों खारफानांगौ जायो जोङो। संसारनि बेन्दोंजों जों खानानै दोनजाखा दोनजानाय बिनि थाखायनो जोङो मा जोङो बे हाबा एबा जुलि होननाया जोंनि मा होनो जोंनि जिउआव फैखायो आरो दोनि हाबाया जों आं बुंनो नागिरनाया बेनो बा आं मोन गोदोनिया बेनोदि मा होनो गोदोहाय जोंनि हाबाया ओरैबायदि माबायदि जायोमोन होनबा जोङो जोङो रंजा बाजा गाजा गोमजा आ बेबायदि जायोमोन आरो। ओम बिनि जाहोनानो जादों मा दो होनदों गोदोनि समाव जोङो जोंनि आखाइ आयाव एबा जोंनि ओजों जोंनि आखायाव गोबां सम दंमोन जाय समखौ जोङो एबा जों सानफा थोलो एबा आ जोङो हरसे गाहाम हरफा थोलो गाहाम जोङो रंजानो हायोमोन आरोना गोदो मानि द्राय एथ'बो जोङो मा होननांगौ बेखौ जेनेबा ओ जोङो मिलायलायनानै थायोमोन जोङो आ सोरबा सासेनि सायाव जोङो ओ उम फोथायलायनानै एबा जे सोरनिबा सोरनिबानि न'खराव जों हेफाजाब होलायनानै बेबायदिनो जों मा होनो खुंनो खुंलांनो हायोमोन जों गोदो बांसिन नुनो मोनोमोन आरो जों हाथासुनि हाबा जेरै जों हाथासुनि हाबायाव जोङो ओ होम हिनजाव गो दान एबा हौवा गोदान जों हाबा होखांनायनि उनाव जोङो हिनजाव गोदाननि फास एबा गिबिसिन ओंखाम ओंख्रि संनाय उ उवालाव मा होन्दों उवालाव उवालजों गाहेनजों लानानै ओम गायहेनाव माइरं देनाय अन-अन गुन्दै देनाय अन गुन्दै देखांनानै मा होनो अन हिन्जाव गोदानानो अनला ओंख्रि संनाय जेरै जों बेखौ अनला बुगाव होननाय जायो बे अनला बुगावखौ माने संखांनानै बै गोदोना मा होनदों गावनो फिसायनो गिबिख' गिबिसिन खुरना होनांगौ आरोना गावनि संनायखौ मा होनो फिसायनो जाहोनांगौ आरोना बै जाहोनाय गावनि फिसायनो आरो मा होनदों माखासे रायजोफोरनि थाखाय रायजोफोरनो जाहोनांगौ। बेयाव‌ ओ मा होनो हाथासुनि हाबायाव बै हाथासुनि हाबायाव-हाबायाव
जाफुनाय समाव एबा जाहांनाय समाव बै माखासे रायजोफोरनि गेजेरावनो सोरबा सासे नङाबा सानै नङाबा साथाम मानसिया मा होनदों बे जाहाबफुनाय समावनो मा होनदों जगाव दै लानानै नङाबा बाल्थिङाव दै लानानै मा होनो सारनाय जायोमोन आरोना माने मोजाङै जा होआमोन आरोना बेयो बेयो मोनसे नेम दंमोन मानो होनबा जोङो मोजाङै जाफुं होयैनिया मा होनदों बिनि जाहोनानो जाहैबाय मा मा होनदों ओ मोजाङै मानदों ओ बेखौ मा होननांगौ जेनेबा मोजाङै जाहोआलासिनो जोङो होखारनाय एबा बे जाय जाग्रा जायगानिफ्राय गसंहोनाय बेबायदि आरो ना जों बेखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन गो जोंनि हाबायाव आरो ओरैनो ओ हाबा गिदिराव जोङो खाम खाम एबा मा होनो सिफुंजोंबो जोङो दामनायखौ जों नुयोमोन बेम पार्टि नुयोमोन खोनानो मोनोमोन हा बेबायदिनो मा होनो गाजा गोम जायै मा होनदों ओ जुलि जायोमोन
सासे
सासे सेंग्रानि बिमा बिफा एबा सासे सासे सिख्लानि बिमा बिफानि गेजेरजों रायलायनायनि गेजेर आरो गोदोनि समाव मा जायोमोननो नोंथां ओ माने गोदोनि समाव गोसोथोलायनाय गोसो थोलायनायजों हाबा जानाया खम नुनो मोनोमोन आस्सा इयो मा होनदों ओ गोदोनियाव मोनसे बा थ्रा फाव दं जेनेबा सासे आ हाबा जानो गोनां सेंग्रा एबा हाबा जानो गोनां सिख्ला जायनि न'आव मा होन नों गिबि आ देवानिया राय थि हैैनाय जायो बै समाव बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायोमोना जेरै थुरि नुबा बाथिगारो बेबायदि बाथ्राखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो उम नायलायनायनि नायनायलाय नि गेजेरजों हाबा जायोमोन। बिमा हौवानि न'खरनि एबा हिनजावनि न' 'खरनिया आरो‌ नायलायबाय आरो मा होनदों हिनजाव गो दानजों हौवा गोदानजों मालाबाबो मा होनगोन मोखां नुलायामोन आरो ना ओ हौवा गोदाना नुयो नुनो नुयो जा नांगौमोन जेनेबा आरो आ थांनानै एबा सोरनिबानि आखाइ सोरनिबानि माबानि गेजेरजों नुनाय आरो हिनजाव गोदाना जेनेबा नुवा सोरबा सोरबा मा होनदों गोदोनि दिनावथ' माने बिमा बिफा रायथिनायानो माने मा जा माने जोबथा जायोम आरोना जोबथा खोथा जायोमोन जायनि थाखाय मा होनदों बिमा बिफा रायथिनायाव एबा रायलायनायाव हाबा जानो गोनां जायोमोन गोसथोलायनायजों जुलि जानाया खममोन। आरो बैबायदिनो मा होनो हाबा होनाय जायोमोन आरो ना गाजा गोमजायै ओ गावबा गाव मा होनो रायजोनि मानसिफोरा हेफाजाब होलायनाय आर सोरबा नों एसे अ नों नों जेसे हायो सोरबा थाव संख्रि बानलु सोरबा माइरं एसे सोरबा दालि एसे सोरबा सामब्राम एसे बेबायदि होफैनानै मा होनदों मदद खालामनाय जायोमोन आरोना ओ बेबो बेखौ जों नुनो था नों बांसिन गोदोहाय गोदोनि हाबाखौ नायनो थाङोबा गाजा गोमजा मोजांमोन। आरो आ जौ सेरेब लोंनाय जायोमोन एसे ओ जेनेबा रंजानायनि गेजेरजों जेनेबा रंजानायाथ' थायोना माने नोङो जायनि न न'खराव जों सोरनिबा बिहामजो सोरनिबा बिबाजै सोरनिबा ओ बेवाइ सोरनिबा ओ ओ बिजावजालि बेबायदि मा होनो लाबोनाय जायोमोन बैनि न'खराव माने रंजानायनि एबा खुसिनि दिन बि बै समाव मा होनो एसे एनैया मा होनदों जुमाय सेरेब लोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जायनि न'खराव मा होनो गोदान हिनजाव गोदान सफैयो अब्ला निस्सय खुसि जाखायो सोरनिबा जों मोनसे दायो सोरनिबा ओ फिसाजोखौ लाबोनाय एबा बिहामजो खालामफैनायाव माबायदि खुसि मोनो बे बेखौ जों‌ङो मेगनजोंनो नुनो मोनखायोमोन नोंथां
नुनो मोनोमोन खिनथु दा एसे एसे सोलायबोनो हमबाय आरो ना माखासे माखासे आसार आसार खान्थि एबा नेम खान्थिफोरा जोंनि गेजेराव सोलायबोनो हमगासिनो दङ मा होनो गोदो जेबायदि हाबा खुंबोयो मोन बेबायदिखौ जोङो एसे एसे एसे एसे सोलायबोगासिनो सोलायबोगासि नुनो मोनगासिनो दङ मुगानि उनाव मुगा मुगानि उनाव मुगा सालायबोनाय खौ जों बांसिन नुनो मोनदों आरोना जायनि जाउनाव एसे मा होनो हाबा होननानै बुङोब्ला जोङो एसे ए माखासे बुस्थुफोरखौ दा हाबा दिनाव गोदोनि हाबा दिनाव नुयोमोन नुफैला जा बुस्थुखौ जोङो दामनाय नुयोनम बे बु स्थुखौ दा दामनाय नुफैला बेबायदियैनो माहोनदों इसे इसे इसे इसे सोलायबोगासिनो दं आरो जोंनि सोलायनांगौबो गोनांथि मा होनो गोदोनि बायदि जोङो थांनानै थानो हायाना दा जोंहा आ जों दा मा होनो गोनो गोनोखोआरि मु गा होननानै बुंनाय जायो जोङो दानिखौ गोदोनिजों जों थांबाय थानो हाया गोदोनि आबौ आबैया जेबायदि खुंबोबाय एबा जों जेबायदि ओ रायजो जाबोबाय बै बाय दि जों थांफाबाय थानो हाया नंगौ माखासे बुस्थुखौ लानांगौ बे नंगौ आरो जोङो गारजोबनोबो हाया आरो ला जोबनोबो हाया बेखौ जों मिनथिखायो नोंथाङा दानिया आंनि सिगाङाव फोरमायना होदो दानि मुगायाव माबायदि जों सोलायबोनो हमगासिनो दं एबा हाबानि बारै नोङो नोंथांनाव माबायदि मा होनो गियान दं बेखौ आंनो एसे फोरमायनानै होगोन ना
ओ दानि मुगानि हाबायाथ' एसे सोलायनो हमबाय गोदोनि बायदि नंला दानिया एसे गाजा गोमजायै जायो बिदिनो ओ बेन लानाय सिफुं लानाय ओ
हिनजाव गोदान लायनो थांनायाव गारि मथर गोम गोम लानाय थानाय जायो दानियाव आरो बेजों लोगोसे
मानसिफोर बयबो थांफानाय जायो बिमा-फिफा, बिदा-फंबाय, बिब' न'खरनि जा मानसि दङ बेखौनो थांफाजोबनाय जायो हिनजाव गोदान लायनो थांनायाव लाबोनानै हाबा होफैनाय।
दानियाव बक्स दामनाय मोसानाय रंजानाय गासैबो दंजोबो आरो बेजों लोगोसे जौ सेरेब आरि लोंनानै हाबा जाखांनायनि उनाव बयबो ज' मोसायो लोगोसेनो
आरो हिन्जाव गोदान
लाफानाय गावबुराखौ लाफानाय मोसानाय जायो दानियाव बेफोरखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' बिदि बारा नुनाय जायामोन मोसानाय मानाय बेम फाथि दामनाय गैयामोन।
दानियाव दानि गोदान मुगायावथ' गासिबो दा दामनाय देनाय मोसानाय रंजानाया बांसिन जाबाय। आरो बुजिबायना नोंथाङा बेफोर बेफोरनो आरो दानि गोदान माबानि
लानाय बुजिबायना नोंथाङा औ औ औ नोंथाङा माने बेखौ बुंनो नागिरदों आरो ना माने दानि जुगाव जोङो माखासे गान बाजना दामनानै मोसानाय एबा हिन्जाव गोदानखौ लाफानाय गान खननाय बेखौ नों नोंथाङा बुंनो नागिरदों आरो ना औ औ नोंथाङा नंगौ दा बिदिनो नुबोनो मोनबाय आंबो नुनाया थ' नुदों नोंथां-नोंथाङा जि बाथ्राखौनो बुंदों बे सैथो। आ जेनेबा जोङो आ माखासे जोङो। गारि लानानै लायनाय ग्रोम ग्रोम जाथि बाय बाहागि ला थांनानै जोङो हिनजाव गोदानखौ लानानै लाबोनाय हौवा गोदाननि न'आव जुलि होफैनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो माखासे दामग्रा देग्राया लासै लासैनो जोंनि हाबानि गेजेराव बे गोमालांनो हमगासिनो दङ सोरनिबा हाबायाव बेम पार्टि दामनायखौ नुनो मोनदों सोरनिबा हाबायाव बेम पार्टि दामनायखौ नुनो मोनाखै बेबायदिनो मा होनदों खायफा माखासे आ बुसथुफ्रा बैयो माखासे दामग्रा-देग्रा बियो जोंनियाव गोमानो हमदों। नंगौ जोंनियाव गोनोखोआरि मुगाजों एबा मा होनो गोनोखोआरि जों फैनाय मोनसे बुसथु बेजों जों दामनाय।